नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि सम दङब्ला आंजों मोन्नैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ, औ ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों। आङो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय आबाहावा बे आबाहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
अ नंगौ नोंथां।
औ जोङो बिदिब्ला जागायनोसै औ। जोंनि बे सोरगिदिं थानाय आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला। बेैफोर आबहावा गुबुंले जानायखौ जोंनि सुबुं माहारियानो खालामदों होननानै जोङो बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
नगौ नोंथां।
औ जोङो बे आबहावाखौहाय गोग्गोयै लाखिनोब्ला जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला जों बंफां -लाइफां बायदि दानफैलाय हाग्रामा, सम्फद बायदि। फोरखौ गुबुंले खामनाय दै गुबुंले खामनाय आरो बेबायदिनो बार गेबेंनाय अर्गें बिफ्रुनाय बायदिफोरखौनो होनजायो नङा। होमबा ओ बेबायदिनो जों जोङो बे ओ जोङो जोंनि सुबुं माहारिया ओ सुबुं जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां बिबांनि जानो हमबाय आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय जोङो जोंना थाग्रा कुलिनि गोनांथि जानायलाय जों आथिखालाव गोबां हाग्रामा सम्पद बायदिफोरखौ दानफायनानै जोङो गावबा गावनि थाग्रा कुलि बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? औ बिदिनो जोंहा औ। बिदिनो जोंहा बायदि हादानारि सिफायनानै जोङो गावनि थाग्रा खुलि बानायनानै लानायाव जोंहा ओ हाग्रामायाव थाग्रा बायदि जिब जुनारफोरा जोंहा थानो जायगा गैयि जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै बेफोर जुनारफोराहाय जोंनि गामि गामि हाबफैनानै जों गामिनि गामिफोरावहाय गोबां न' बां आरो बायदि आबादफोरनि खहा खालामनाय आरो सुबुंफोरनिबो खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनोहाय जोंहा ओ बे आबहावाखौ जोङो बेबायदिनो गुबुंले जादों होननानैबो जों सानजायो। आरो जोङो ओ बे जोंनो थांनानै थानायाव जोंनो गोग्गो बारहावा एबा ओ जोंनो गोगो आबहावाखौ जोंनो नांगौ मानो होनोब्ला बे ओ बंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो गोग्गो बारहावा एबा जोंनो थांना थानायाव नांगौ जानाय अक्सिजेन गेस एबा बारखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेबादियैनो जोङो आथिखालाव जों सुबुं माहारिखौनो बे जों बे जोंनो नांगौ जानाय बाद एबा आबहावा बे गुबुंले जानायखौहाय सुबुं माहारिखौनो खालामदों होननानै सानजायो। जेरै जोङो बे ओ बंफां लाइफां आरिनिफ्राय जोंनि ओ खाथि खाला आरो न' खाथि खालाफोराव दाखोर दाला आरिफोर जानाय बंफां लाइफां आरिनिफ्राय सिरिनाय दा दालाफोरखौहाय जेरै जों ओ सावनानै होयो ओ बेफोरनि उखुन्दै बायदिफोरा ओ आरो जोङो ओ बिदिनो जोंहा दावबायनाय आरिफोरावहाय गोबां ओ गारि मथर सलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरनिफ्राय औ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गेदेर गेदेर दारिमिनफोर लुनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखन्दै आरो करखार कल कारखाना बायदिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदिफोराबो जोंनि बारहावाखौहाय एबा आबहावाखौहाय गुबुंले खालामो। ओ आरो जोङो दै गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बे ओमफ्राय ओं जोङो बायदि दारिमिनफोरनिफ्राय जोङो ओंखारनाय ओ गाज्रि मुवा ओ फोरखौहाय जोङो बे जोंनि ओ दैमा दैसाफोरजोंहाय जोङो गारहरनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ बिदिनो जोङो दैमा दैसा फोरावहाय बायदि जोंनि जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरखौ गारहरनानै बेफोरनिफ्राय जोङो दै गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबादिनोहाय जोङो बेफोरनिफ्रायनो गुबुंले एबा जोंनो नाङै बारहावाखौ जोङो जोंनि सुबुंफोर मोननो हायो आरो बेनिफ्रायनो जोंनि ओ सुबुंफोरनि ओ मोदोमावहाय एबा देहायाव गाज्रि बेमार आजार जानायबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेबादिनोहाय जोङो हा गुमुनाय बायदि होननानै बुङोब्लाबो जोंहा बे हाग मुंले जानायावबो जोंहा आथिखालावहाय आबाद मावनायाव जोंहा गोबां रासायनारि हासार मुवाफोर बाहायनानैहाय जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेबादिनो जोङो बेफोर हासार बाहायनानै जोंहा आबाद बायदि मावनायावबो जोंनि हाया गुबुंले जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ गोदोहाय जों ओ बेफोर हासार बायदिनि जेबो ओ सु-सुबिदा गैयियावहाय जोङो जोंनि अर्गेनिक ओ मोसौनिफ्रायनो मोननाय गोबोरखि हासारजोंनो जोङो माइ बायदिसिना आबादफोरखौ मावोमोन नङा होमबा नोंथां औ नाथाय जोङो आथि खालावहाय ओ जोङो बायदि रासायनारि मुवा बाहायनानै आबाद मावनायाव जोंनि हाया गुबुंले जादों होननानै जों बुंजायो जोङो बोसोरसेयावहाय जोङो बेफोरबायदि हासार बाहायनानै जोङो आबादखौ मावो आरो बेनि फिन खेबसे उननि बोसोरावबो जोङो बेबादियनो हासार बाहायनानै जों आबादखौ मावलांबाय थायो नङा होमबा औ बेबादियैनो जोङो जोंनि हाखौबो जोङो गुबुंले जाबाय होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों आथिखालावहाय बिदि हासार बाहायनायनि जोनाव जोङो बिदि गोबोरखि हासार बायदिफोरजों आबाद मावोब्ला जोङो बे आबाद मोां जानायखौ जों नुनो मोना नङा हबा औ बेब दिनोहाय जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बे आबहावाखौहाय जोङो गुबुंले जानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथाङाबो बे आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ नंगौ नोंथां आबहावा गुबुंले जानो होनोब्ला जोङो गासैबो मिथिखायो होनब्रा नङा होनब्ला आबहावाया मानि थाखाय गुबुंले जादों एबा मानि थाखाय एफा जोङो मैलाखौ मोननो हादों होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय आबौ आबैमोना जेसेबां हायो एसेबांनो बिदि जोथोनै एबा साब सिखन लाखियोमोन होननानै बुंजायो आरो जेरै बिफांनि ओ खेथ्रआवनो होनगोनां बिफांनि बेलायावनो मानो होनब्ला गोदो गोदाय आबौ आबैमोना दंफांफोरफोरखौ बिदि जानला मानला दानलायामोन बिदिनो गोबां बिफां थायोमोन गोबां लामा दथा दथियाव बिफां थायोमोन बिदिनो हाजोफोराव फाहारफोराव ओ बारि बागानफोरावबो गोबां बिफां थायोमोन नाथाय दानि बेलायाव दानि बेलायाव होननो थाङोब्ला बिदि नंला आर ना जोङो अबावबा जायगायाव थाङोब्ला दसे सम जिरायथ'नो लामा लामा गोजान हान्थियोब्ला एबा दसे सम जिरायथ'नो थाखायबो जोङो लामा दथा खाथियाव मा बेखौ बिफांखौ मोननो थांला मानो होनोब्ला
औ
ओरैबायदि जाबाय दानि ओ दानिफोरा माने बिफांखौ गायनायनि सोलाय दानगासिनोसो थादों आरो ना दानबाय थानायखौसो नुनो मोनदों। मानो होनब्ला बेफोरबायदियावबो जोंनिया बारहावा ओहो आबहावा गुबुंले जानो हमदों मानो होनोब्ला ओह बिफांखौ जोङो दाननांगौ नंगौ ओम सम ओ समाव दाननांगौ ओह दाननाय दाननायनि आगोलनो जोङो ओह आबहावा गुबुंले जानायखौ हमथानो थाखाय जोङो ओह फांसे दंफां दाननो था दानोब्ला जोङो ओह बोसोरनै बोसोरथामनि सिगांनो जोङो ओह बेयाव फांब्रै फांबा बिफांखौ ओह गायना दोनखानांगोन आरो ना अब्लासो जोंनि बारहावाखौ ओह बारहावा गुबुंले जानायखौ हमथानो एबा होबथानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जुदि बोसोरथाम बोसोरथामनि उनाव बिफांखौ दाननोब्ला जोङो ओह फांब्रै फांबा दंफां गायना दोनखायोब्ला बै फांसे दंफां गायनाय ओह दाननायाव बै फांब्रै फांबा बिफाङा जोंनो बोसोरथामाव एसेब्लाबो देरगोन बे एसेबाबो देरोब्ला बे बारहावा गुबुंले जानायखौ एबा आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो ओ हायो आरो
औ औ
बिदिनो दाथ' जोङो गोबां नुनो मोनदों ओ ओ गोदो गोदाय ओह बिदि नङामोन जे ओ प्लास्टिक आरिया दोङोमोन दोङोब्लाबो एसे खम बाहायोमोन जेरै जोङो उम दानि समाव गोबां नुयो आरोना बिदिनो ओह प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय खौ गोबां नुयो मोनसे मुवा बायब्लानो प्लास्टिकखौ सुना हरो मोनसे बेसाद जोङो हरफिननो गोनांब्लाबो प्लास्टिकखौनो बाहायनाय जायो बेफोरबायदियावबो जोंनि उम हाफोरा एबा जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरोना दैमाफोरा दैसा दैमा दै बेफोरो एसे गुबुंले जानो हमबाय आरो बिदिनो ओ गुवाहाटि सोहोरखौनो बुंनिसै गोदो गोदाय खममोन जोंनि कारखाना गिदिर गिदिर कम्पानि गिदिर गिदिर माबा बानायनायफोरा एसे खममोन आरोना नाथाय दा थाङोब्ला ओह दाबसे जायगायावनो मोननै मोनथामखौ नुनो मोनो आरो ना गोदो गोदाय बिदि नङामोन एसे हममोन एसे गोजान गोजान थायोमोन एसे जायगा बेलेग बेलेगाव नुनो मोनोमोन नाथाय गुवाहाटि सहराव नाय ओ जोंनिफ्राय गुवाहाटि सहराव थाङोब्ला हाव हाव थासारि एबा हुम गुदुंसिन आरोना एसेबाबो गरमा बारा मानो होनोब्ला बै गिदिर गिदिर कारखाना गिदिर गिदिर इटन बेफोरखौ बाहायनायनि थाखायनो एसे आलादा जाहैयो आरोना बेफोरनि गोबां मैला अंखारो एबा गोबां उखुन्दै अंखारनायनिफ्राय जोङो ओ आबहावाया गुबुंले जानो हमदों आरोना आरो ओह दाथ' गोबां गोदो गोदाय आबौ आबैमोना उम साइकेलजोंनो एबा थाबायनानै गोजान गोजान थाङोमोन आलासि जाहैयोमोन गुवाहाटिफोरावबो थाङोमोननो ओ आगोल आथिंजोंनो बिदि खोनानो मोनदों आरो ना नुफेरासै जोङो जों नुफेरासै खोनादोंसो आरो ना बेफोरबायदि थाङोमोन दानियाथ' जोंनियाव दानि जुगाव बिदि नंला ससे लामा थाबायब्लानो गारि एबा थम थम बिदिनो गोबां स्कुटि बाइकखौ बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो दसे द दसे सम थाबायालासिनो जोङो दसे समखौबो मा जोङो गारि बाहायना थांनो मोनो बेफोरनि गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंखौ जोंनि आफहावाखौ मैला खालामनो हमदों आरो।
बिदि बिदिब्ला नोंथांजोंना सावरायलायनाय समा एसे गोलावनो जाबाय नोंथांजों आबहावा गुबुंले जालाय जानायनि सोमोन्दै सावरायलायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्रायथि मोनथिनो मोनथिनो मोननाय बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांसिम साबाखौरबो बावहरबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों।
औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों।